नोंथांखौ
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों खोनादों नोंथां।
औ औ ओ बिदिब्ला आङो नोंथांजों मोनसे ओ आयदानि सायाव ओ रायज्लायनो होननानै नोंथांनियाव आं फन खालामनाय जादोंमोन दा नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा नोंथां औ औ। औ बिदिब्ला आङो नोंथांजों ओ आथिखालनि ओ जा लाइमोन ओ लाय लाइफोरनि सायाव आं फंनैसो सावरायनो होननानै नोंथांनिआव कल खालामनाय जादों जिहेथु आङो लाइमोनफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायग्रोनोसै नोंथां जिहेथु जोङो आथिखालनि लाइमोन होनना बुङोब्ला जों मिथिखायो जिहेथु जोंहा दिनै गोदोनि जा लाइमोननि खोथाखौबो जों लाबोनानै नांगोन लाबोनो नांगोन जोङो आथिखालनि लाइमोनफोरा दिनै बिगियाननि जा दिहुननाय गोदान दाजेम बेफोर गासैखौबो मोनजोबदों दिनै जा गोदान ओ मुगा बे गोदान मुगाजों बे गोदान बारहावाजों ओ आथिखालनि लाइमोन फोरा नांजानाय जेराव जोङो गोदोनि लाइमोननि खोथा बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो मिथिंगायारिजों जों देरबोनायखौ जों नुनो मोनो। जेराव जों मिथिंगायारि देरबोदों होनना बुङोब्ला जोङो गोदोनि समावथ' जोङो बायदिसिना ओ लावखार थानानै बा आबाद मावनानै बा गामि ओनसोलफोरावनो थानानै बायदिसिनाहाय ओ गोदोनि समाव बिदिनो देरबो दों लावबोदों ओंखाम दै सोमजानानै देरबोदों ओ गोदोनि समाव बिदिनो आफा आबाद फोथाराव थांनानै देरबोदों जिहेथु गोदोनि समाव जोङो लाइमोन बैसो होनना बुङोब्ला जोङो ओ जोंनि लाइमोन बैसोखौ जोङो गोदोनि समाव जोङो ओ लावखार थानानै बा सोरनियावबा दाहोना थानानैसो जोङो गावनि जिउखौ खुंबोदोंमोन। जेराव जोङो ओ लावखार होनना बुङोब्ला जोङो जेराव जोङो लावखारफोरा मोसौ गुमनो थाहैयोमोन जेराव गोदोनि समाव जिहेथु जोंनि बर' ओ माहारि फोरा जिहेतु माइजो माइखौ ओ गोबाङैनो मावनाय जायोमोन बा गुबुन आबादफोरखौबो मावनाय जायोमोन। जेराव जों आबाद गाहाय हारि जिहेथु जोङो लावखारनि गोनांथि जायोमोन जेराव मोसौफोरखौ गोबां नांगौ जायोमोन जोङो हालेवनाय बिथिङाव जोङो अबावबा जोङो दैज्लां बो बोथोराव जोङो हालेवनो थाखाय जोंहा जौसे बिघा दाइनजि बिघा सेजौ बाजि बिघा बेफोरबायदि हाखौ जुदि हालेवनोबा जोङो गोबां मोसौ नांगौ जायो। बेनिखायनो जोंहा गोदोनि समाव गोबां मोसौ फिसिनाय जायोमोन जेराव जोंङो लावखारफोरा बिसोरखौ गुमनो लाङोमोन रिजार्बफोराव लांदां फोथाराव। गुमनो लाना थाङोमोन। बेफोरावनो सिफुं आरि सुनानै गावनि जिउखौ आ गोदो ओ लाइमोन समखौ ओ बारबोनायमोन मेथाइ आरि रोजाबनानै। ओ बिदिनो समखौ बारहोहरोमोन लोगोसे दाहोनाफोरा गोबां खामानि मावोमोन गोदोनि समाव लाइमोन दाहोनाफोरा ओ सोरबा रुवाथि। जों गोसो थोलायनाय मेगन खेबलायनाय बिदि बिदिनो ओ रुवाथिफोरा जेब्ला ओ हालेवबाय थागोन। दाहोनाया अब्ला बेवहाय लाइमोन दाहोनाफोरखौ ओ जिहेथु बै समाव लाइमोन समाव गोसोफोरा एसेब्लाबो आलादा जाखायो जिहेथु जेराव ओंखाम हैनाय समाव जंखायलायनाय बेफोरबायदिखौ जों गोबां नुयोमोन गोदोनि समाव बिदिनो लाइमोन बैसोआ गोबां खस्थ'यै बारबोदों जोंनिया गोदो गोदायनि समाव। नाथाय जों जुदि दिनैनि समखौ जुदि नायनो थाङो दिनैथ' जों लाइमोन होनना बुङोब्ला जों मिथिगौ। दिनैनि लाइमोना गासैबो सोलोंथाइ बिथिङाव दिनै जौगानो हमदों दिनै सोलोंथाइ बुंनो थाङोब्ला गोदोथ' जेबोखौनो मिथियामोन ना फरायसालियाव थांनांगौ जों गोदोनि समाव गिबियावनो जाय खुन्थि दाननो रोंगौ मोसौनि खुन्थि बेनो लावखार जानो हायो बा दाहोना जानो हायो। बेफोरबायदिसोमोन गोदो जाय आबाद मावनो रोंगौ जाय हालेवनो रोंगौ बेसो लाइोममोनमोन गोदो नाथाय दिनैनि समाव लाइमोन होनना बुङोब्ला जों दिनै सोलोंथाइ बिथिङाव जों आवगायनांगोन बा जोंङो बायदिसिना जों खेला दुला गेलेनाय बिथिङावबो जों गोजौ थाखोसिम जों गाखोनो हानांगोन अब्ला जों लाइमोन होननानै सिनायथि होनो हायो जेराव जोंङो दिनै जोंनि हारिनि बा बाथ्रा साननोन जों समाजनि बाथ्रा साननांगोन जोंङो दिनै जोंङो फालांगि बिथिंनि बाथ्रा साननांगोन अब्लासो जोंङो मोनसे लाइमोननि सिनायथिखौ होनो हायो जोंङो जेराव जोंङो दिनै बायदिसिना जों दिनैनि समाव जोंङो मबाइल फन बाहायनाय जोंङो बिगियाननि बायदिसिना दिनै एप्सफोरखौ बाहायनाय जों दिनै लाइमोनफोरा दिनै जोंङो सावथुन बिथिङाव गोबां खामानि मावदों दिनै रिल्स बानायदों खायसेया सोरबा भ्लगार जादों दिनै भिडअ हगारनानै जों दिनै फैसा आरजिनो हादों लाइमोनफोरा दिनै दिनै ला फोर जों दिनै बैसागु बैसागु फालिनायाव दिनै आगु बैसागु ओ रंजाथाइ फालिदों जेराव जोंङो ओ बैसागो खौ बरायनाय गिबि ओ आगु बैसागोआव जोङो बायदिसिना मैगं थाइगं खानानै बेवहाय ओ गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो खायसेबा मोसानाय खायसेबा मेथाइ रोजाबनाय बेवहाय जोंङो बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनायखौ गाननानै जों बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनायखौ जानाय जायो जायनि गेजेरजों जोंनि हारिमुखौ लाइमोनफोरा हमथानानै लाखिदों दिनै लाइमोनफोरा दिनै ओ बायदिसिना मबाइल गेम गेलेदों दिनै मबाइलाव बायदिसिना दिनै ओ गेम फैदों दिनै पाबजि फ्रि फायार गेलेना खायसेया फैसा आरजिदों आरो खायसेया दिनै फैसा गारदों खायसेया दिनै ओ बिदिनो हा गावनि जिउआव ओ फेलें जानांदों लाइमोन बैसोआव लाइमोन बैसोआवनो गावनि जिउ खौ जौ जुवाजों ओ गफबनानै ओरैनो हगार हरदों ओ खायसेबा दिनै बाइक साफ्रेनानै गावनि जिउखौ ओ खहा खालामा लादों लोंनानै जानानै सोबनानै नाथाय खाय लाइमोनफोरा खायसेया दिनै ओ मोसानाय बा बिथिङाव जों बाहागो लानानै नुयो मेथाइ रोजाबनाय बिथिं सिङाव बाहागो लानानै दिनै गावनि जिउखौ समायनायै दिनै दैदेनलांगासिनो दङ दिनै बुंनो थाङोब्ला लाइमोनफोरा दिनै गोबां दिनै बिगियाननि मुगाजों दिनै गोरोबफाननानै दिनै ओ बायदिसिना दिनै पि सि बायदिसिना बेफोरखौ बाहायनानै अनलाइन बिथिङाव दिनै सा ख्रि बानायदों साख्रिया साख्रिफोराव दिनै बाहागो लाहैदों दिनै पुलिस खारनो थांदों रैखाथि हान्जायाव दिनै आर्मि खारनो थांदों दिनै इउनिभारसिटिफोराव ओ दिनै सोलोंथाइ लानो नाजादों लाइमोनफोरा दिनै ओ गुबुन बिथिङावबो दिनै साख्रि लानो नाजादों दा गोबां बिथिङावनो दिनै समाव जौगाजोबनाय जिहेथु नोंथाङा दिनै फोरमायनो हागोन नामा जिहेथु दिनैनि समाव जोंनि जा बर' लाइमोनफोर बिसोरो माबायदिहाय आवगायगासिनो दङ दिनै मा बिथिङाव लोगोसेनो माबायदिहाय जोंहा खामानि माव मावबावनांगौ दङ बेनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
अ हागान हागोन नोंथां।
औ औ।
लाइमोननि जिउ होननानै बुङोबा गोदो गोदायनि लाइमोननि जिउजों दानि लाइमोननि जिउ जों बुहुद जोङो ओ सोलायनायखौ जों नुदों
माने दिफारेन्सखौ जों नुदों ओ गोदोनि समावहाय जोंनि लाइमोन फोरा मा खालामोमोन बिसोरनि सेथि प्राय'रिटि बा सेथि नाम्बारावहाय बिसिनि लाइमोनफोरनि खामानियानो जाहैबाय मामोन बिसोरनो आबाद मावनायमोन आबाद मावनाय सोलोंनाय बायदि बायदि। नङा होमबा? खिन्थु दानि जुगावहाय जोंनिया सेथि प्राय'रिटियाव मा दंसै जेन'बा सोलोंथाइ लानाय मोजां गुन सोलोंथाइ लानाय गोदोनि समाव मा खालामामोन बिमा बिफाफोरा माने सिकुल कलेजाव थांनो थाखाय बा फरायसालियाव थांनो थाखाय जोंनिया बिमा बिफाया जर खालामामोन माने बांद्राय गुरुतथ' होआमोन माने मा खालामोमोन आबाद मावनाय मोसौ गुमनाय न'खरनि खामानि दामानि। नङा होमबा? दा बैफोरबायदिखौसो मा खालामोमोन बांसिन फोरोङोमोन। गोदोनि लाइमोना जुदि आबाद मावनो रोङा बा माबा मोनसे नों ज' बुंनाय जेेन'बा नोंथाङा बुंनाय बायदि मोसौ खुन्थिया दाननो रोङा बायदि बायदि। नङा होमबा? बैफोरबायदिखौ रोङाबा माने सासे लाइमोना माने सोलोंथाइ गैया होननानै गोदोनि समाव साननाय जायोमोन खिन्थु दानि जोंनि नैबे दा बरथ'मान प्रेजेन्ट टाइमावहाय जोंनि लाइमोनफोरखौ मा खालामनाय जाबाय जे माने गोबां बिमा फिफाया आरोना माने दिनै स्कुल कलेजाव फरायनो थाखाय फरायसालियाव फरायनो थाखाय थिनहरो उन्दै उन्दैफ्रानो जेब्ला सासे गथ'आ थाम बोसोर ब्रै बोसोर जागोन बे समनिफ्रायनो सासे गथ'खौ स्कुलाव दैथायहरनाय जायो नङा होमबा दा जों गोबां सोलायनायखौ नुबोदों दा जोंनि लाइमोनफोरा दा गोबां माने गोदान गोदान टेक्न'लजि बाहायनानै गोदान गोदान जेन'बा आइडिया बाहायनानै गोदान गोदान सोलोंथाइ लानानै दिनै जेन'बा रैखाथि हान्जा पुलिस बिफानावहाय माने मा खालामदों साख्रि बाख्रि जै होसोदोंबा सोरबाया मोन्दोंबो नङा होमबा दा बेजों लोगोसेनो दानि आथिखालनि लाइमोनफोरा मोननै रोखोमावहाय दङ मोनसेया जाहैबाय जोंना सोलोंथाइ बायदि बायदि लानानै गोबां माने फरायसाफोरा मा खालामगासिनो दं लाइमोनफोरा माने जौगाथायाइखौ लाबोगासिनो दङ दा बेनिनो नैथि नाम्बार गोबां फरायसाफोरा मबाइल बायदि बायदि बाहायनानै नङा होमबा गारि मथर र सालायनानै गोबां गाज्रि लामायावबो थांगासिनो दङ आं बेखिनिखौ नुदों आरोखि बेबायदि आरो दा खिन्थु दानि जोंनि दा बर्थमान प्रेजेन्ट टाइमावहाय जोङो सुबुं माहारि बा लाइमोन बैसोखौ जोङो डेभलप खालामनो थाखाय बांसिन गोरलै होननानै आं सानो आरोखि।
औ औ
बेबायदि आरोखि माने गोदोनि समाव जों नायोबा गोदोहाय मामोन जोंनावहाय नांगौ बायदि टेक्न'लजि गैयामोन फरायसालिफोराबो खाथियाव नङामोन नङा ओमबा गोबां गोजान गोजान जोङो द' किल'मिटार स्नि किल'मिटार बा दिनै जि किल'मिटार गोजान जोङो साइकेल सालायनानै बा थाबायनानै मा खालामनांगौ जायोमोन गोदोनि समाव जों गुन गोनां सोलोंथाइखौ जों लानो गोनां जायोमोन दा बैफोरनि थाखाय गोदोनि सुबुं फोरा बांद्राय दिनै फरायसालियाव थांनो हायैनि थाखाय माने फरायनायनि सोलोंथाइ बा जोंनो नांगौ बायदि दिनैहाय गोदान जुगनि सोलोंथाइया गोदोनि समाव गैयामोन आरोखि। दा बेबायदि आरो दा जोंनियावहाय दा फरायसालिया जोंना गंसे गामियावनो मा दंसै जेन'बा दिनैहाय गाहाय थाखोनि दिनै फरायसालि दंसै नङा होमबा? से किल'मिटार गोजानावनो जोंनिया मा दंसै गेजेरारि फरायसालि दंसै, नै थाम किल'मिटार गोजानाव जोंना गोजौवरि सोलोंथाइ लानो थाखाय जोंना बुहुत गोबां सुबिदा बेबायदि खौ आं नुसै आरोखि बेबायदि आरो।
नोंथाङा औ नोंथाङा जोबोद मोजाङैनो फोरमायना होबाय जिहेथु ओ जोंनि लाइमोन फोरा माबायदिहाय सोलोंथाइ बिथिङाव आवगायनांगौ आरो जोंहा जाबायदि दिनैनि समाव खाबु दङ जोंहा सोलोंथाइ लानाय बिथिङाव ओ नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों दिनै गोबां दिनै खाबु दङ। आरो लोगोसे आं बे बाथ्राखौ फोरमायनो सानदों दिनै जोङो फरायसालियाव थांबानो जे जों सोलोंथाइ लानाय बेखौ जोङो माब्लाबाबो साना जिहेथु जोंहा फरायसालियाव थाङोब्ला जों साख्रि बाख्रि बिथिङाव बा जों आवगायनो हायो लोगोसेनो जों फालांगि बिथिङाव जोङो दाजाबनाय दानख'नाय बायदिफोराव जोङो नोंगौ जोङो बेफोरखौ सोलोंनो हायो नाथाय जोंहा दिनै ओरैबायदि खाबु दङ लाइमोनफोरा दिनै जोङो फरायसालियाव थाङाब्ला जों न' सिंआव थानानै जोङोखौ जों लानो हायो जों दिनै मबाइल बा जोंहा दिनै बायदिसिना अनलाइन फैदों जेराव जोङो बेफोरनि सोलोंथाइ खौ जों मोनजोबनो हायो दिनै सोलोंथायाव दिनै ओ बिदि नङा जे जों फरायसालियाव थांबासो सोलोंथाइखौ लानो हायो जों दिनैनि समाव जेथिंबो जों सोलोंथाइखौ लानो हायो बेनिखायनो दिनै जोंहा लाइमोनफोरा दिनै दिनैनि समाव जोङो जिउ खुंनायाव जेबो उसुबिदा फैया जेबबो ओ गो-गोरा नङा आ आथिखालाव जों बायदिसिना जोङो ओ सोलोंथाइफोरखौ सोलोंना लानो हायो दिनै
नोंगौ नोंगौ
माबायदिहाय ब्ला बा गुबुननि जिउफोरखौ नायोब्ला माबायदिहाय फालांगि खालामबाय दङ। बेफोरखौथ' दिनैनि समाव जोङो ससियेल मिडियायाव जोङो दिनै सेयार खालामनायखौ नुदों दिनै हगारनायखौ नुदों।
नंगौ नंगौ
जिहेथु मा बेफोरखौ दिनै जों मिथियो जिउ संसार जानायाव जोङो बायदिसिना बिथिङावनो जा दिनै सोलोंथाइ लानाय बिथिङावनो बुं दिनै जुदि गेदेर गेदेर जोङो मुलुगसोलोंसालिफोराव जुदि गावनि ओ रोंगौथिखौ दि-देखायनोब्ला आरो गाव जुदि ओ मुं थिसननोबा माबायदिहाय फरायनांगौ माबायदिहाय जोङो ओ थियारि खालामनांगौ बेफोरखौ जों जुदि मबाइलफोरनि गेजेरजों जों दिनै मोननो हायो बिनिखायनो दिनै जोंनि लाइमोनफोरा गोजौ सोलोंथाइखौ लानो हादों नाथाय गोदोनि समाव जोंहा बेफोर जेबबो ओ गैयामोन दिनै जोंहा गोबां ओ बेफोर खाबुआ फैबाय बेनिखायनो जों गोबां जौगानो हादों। दिनैनि समाव गासैबो बिथिङावनो जों गेलेनाय बिथिङावनो जा दिनै जोङो ओ फिफा वालकप सोलिगानो दङ जों फिफा वालकापखौ नायनानै जों बेयावहाय माबायदि स्किल बाहायदों माबायदिहाय जोङो बेयाव थासारियाव जों माबायदिहाय जों गल होनो हागोन। बा जोंङो दिनै बेडमिन्टननि खोथा बुं दिनै भलिबलनि खोथा बुं दिनै जोंङो ओ बेफोरखौ जों नायनो हायो दिनै केरमनि खोथा बुं दिनै चेसनि खोथा बुं दिनै गोबां खेला गेलेनाय दङ बेफोरखौ जों जुदि नायनानै जों जुदि दिनै गामि ओनसोलफोराव जों सोलोंनांगोन जोंङो बेफोरनि कर्सफोरखौ लानांगोन जों दिप्ल'माफोर खौ लानांगोन जों गेलेनायनि जोंङो दिनै फुटबलनि जा दिनै जोंहा जों गोदोनि समाव जोंहा जेबो कचारानो गैयामोन दिनि जोंहा ए लाइसेन्स गोनां दोङो। मानसि दङ बेफोर जुदि जोंनि गामि ओनसोलफोराव थांनानै सोलोंहैयोब्ला लोगोसेनो जों जुदि मबाइलफोराव नायनानै जुदि जोंङो स्किलफोरखौ सोलोंनानै लायोब्ला जोंङो ओ गोबां बिथिङावनो जों दावगानो हायो जोंङो जाय खिजाया जों सोलोंथाइखौनो जों मबाइलफोरनिफ्राय लेपटपनिफ्राय दिनै सुबुं माहारिखौ नोजोर होनानै जों सोलोंनो हायो। जिहेतु नोंथांजों दा गोबां बाथ्रा सावरायबाय जोंङो जिहेतु समाबो गैलिया नोंथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय ओ बिदिब्ला बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां दे गोजोननाय थाबाय।
औ-औ-औ-औ-औ नोंथां।